हेल'
अ हेलौ नोंथां
अ नोंथां मा खालामगा सिनो दं
अ आं दों र' ओरैनो दा जिरायनानै
आंबो बिदिनो जिरायनानैनो दं गोलोम बो थोरनि दंफां सिङाव
अ अ नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां
आ अमा बेदर
ओमफ्राय
अमाजों आलुजों संदों।
औ
नोंथाङालाय माजों जाखो।
अ आंबो दालि ओमफ्राय ना एवनायसोमोन नोंथां। नोंथाङा अमा हा
मा नामोन।
अ नाया माबा सें नासो। गुरनानै मोननाय। नोंथां
औ औ
नोंथाङा अमा बेदर जानो मोजां मोनो नामा?
औ अमाया अमाखौ जोबोद गोथाव मोनो आङो। नोंथाङालाय अमा जाया नामा नोंथाङा?
आंबो जायो जानाया। थेवबो आङो बांद्राय मोजां मोना नोंथां माने आं बांद्राय बिदि जानो हाया आरो ओरैनो नियम निय दरसे दरनै बेफोरबायदिल'सो जानो हायो आं नोंथां। उम नोंथाङा मा अमा बेदर संनो रोंगोना रोङा मायबाफोर संनो रोंग्रा नोंथाङा ओंखाम ओंख्रिफोर
औ रोंनायालाय रोंगौ। एफा एनै
अ अ अ नोंथाङा अमा बेदर जों आलुखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिब्दिनो जेरै सङो जोङो।
उम
मालाव माखौ सुग्रोना लाबाय सुनायनि उनाव सारायाव होबाय।
औ
रोखोमनि नों माजों सङो। बिदिनो आलु बिलाहि बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि
बायदि बायदि माने मैगं होयो आरोना बेहाय अ अ
आलु बिलाहि
ओ ओ लाइ मैगं गंफोरजों जाबाबो अमाया गोथाव जायोना नोंथां
औ जोबोद गोथाव जायो
उम
नोंथाङालाय माजों जानानै मोजां मोनसिनो बांसिन अमाखौ
आंथ' अमाखौ बांसिनानो बेफोरबायदिनो लाइफोरजोंनो मोजां मोनो माने लाइफोरजों जाबा बांसिन माने बिखौ गोथावसिन जानाय बायदि मोनो आरो आङो बा हमनानै ला आलुफोरजों आलु गुफुरजों जाबाबो गोथाव मोनो थेवबो जोङो माने आलुखौ बेफोरबायदि जाबाय थानाय जायो नालाय बा मैगंफोरखौ आरो माने जोङो ओ मोनफ्रोमबो बोथोरावनो मोननाय जाया नङा होमबा
औ
हमनानै ला माबेबा मोनसे बोथोरावल'सो बेफोरबायदि मोनो नङा होमबा मैगंखौ बेनिखायनो माने आलुखौथ' जोङो मोनबाय थायो नङा होमबा जोङो मोनफ्रोम बोसोरावनो आलुखौ मोनो आलुखौनो जों बांसिन जाजो जानाय बे जायो नङा होमब्ला बेनिखायनो आङो माने आलुजों बांद्राय गोथाव मोना बेफोरबायदिनो मैगंफोरजों होनानै एबा माने बांसिन गोथाव मोनो आरो अमाखौ बेफोरबायदि उम
ओ नोंथाङा माइ गायोना गाया नोंथाङाालाय
आंथ' माइखौ गायो नोंथां थां गायद्रायिबो नङा गायो आरो बेफोरबायदि ओ जेन'बा गुबुननाव गाया न'आवनो दोङ नालाय न'आवनो मावो नालाय जोंहा आबाद वनो न'आवनो गायनाय जायो अरो बेफोरबायदिनो औ औ बा आरो हमनानै ला जेनेबा नोङो न'निबाबोथ' नोङो जेनेबा एसेबाबोथ' थांफानांगोन ननोङा होमब्ला
औ
गुबुनफोरखौबो माने गायनो बेफोरबायदि सुबुं लायो थेवब्लाबोथ' न'नि मानसि मोनसे सासे थायाबा माने बांद्रायदि माबायाना मोजां जायाना बेनिखायनो
औ
थांफानाय जायो आरो सासे नङा सासे बे बेबायदि थांफानाय जायो
औ
नोंथांमोनाबो माइ आबाद मावो ना
मावो बिदिनो एसे एनै बांद्रायबो नङा
अ अ नोंथाङालाय हालेवनो रों रोंङोना रोङा बा मोसौफोरजों बा ट्रेक्टर फोरजों हालेवोना?
औ हेवो हेवनो रोंगौ एफा एनै बांद्राय बिदि नङा ओरैनो एसे एनै ट्रेक्टरजों हेवो
आलिफोर दाननोबो रोंगौ ना नोंथाङा
औ आलि दाननो खोनो आं जोबोद मोजां मोनो
अ नोंगौ नामा
माने दा फैलायबायना दैज्लां बोथोर जालाबाय दा बेवहाय सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानैनो थांनो गोनां जायो फुंनिफ्राय फुंनि सिखारनायनि ओमफ्राय
औ औ औ
बेफोरबायादिनो समा थाङो
औ औ औ नंगौ नोंथाङा ओ माबानि ओ हमनानै ला जोङो माइखौ माबोरै गिबियाव माबोरै गायजेनो खौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
माइखौ
औ
गिबियाव हाखौ एवसारना लाग्रोनांबाय
औ
हायाव बेनिफ्राय माइ जोलैखौ सोबना लाबाय सोमनानै जेब्ला गाजा बेरगोन आ बे
माइखौ माइखौ बहा सोमो नोंथां फुख्रि बा दैमाफोरावबो सोमजायो नामा?
औ बिदिनो दैयाव बिदिनो दैयाव बस्टाफोराव नङाबा जलंगाफोरा बेफोरबायदिनो सोनानै दै थानाय जायगायाव सोमनानै दोनोब्लानो सानसेबा साननै बा हर से बा हर नैनि उनाव बोखांनानै बोरियाव दैखांनानै बेबदिनो बबाव बार हाबि जायगायाव दोननानै खोबथेना दोनोब्लानो गाजा बेरो
अ अ ओरैनो माजों खोबो नोंथां बेखौ
बेबादिनो प्लास्टिक बायदि बिलाइफोरजोंबो खोबजायो
औ औ माने बेखौ गाजा बेर होनानैसो फोनाय जायो आरोना
औ गिबियाव गाजाखौ बेरहोग्रोनांबाय बेनि उनावहाय फोथाराव फोहैबाय जेराव हा हेवना दोनदोंमोन बेवहाय बेनि उनाव जिबा नैजिबा थामजि साननि उनाव जेब्ला अ एसे गोजौ जागोन अब्ला फुनानै गायनो हायो
अ
नोंथाङा मा खोथिया बेफोरबादि जोलै फोफेराखै नामा?
माने जेनेबा आंथ हिनजावसो नालाय। आइजोसो नालाय आङो। आंहा बिनि बागै गोबां बेफोरबायदि आइडिया गैया आरो। नोंथां माने बेथ ओ बेफोरथ आइजो माहा हारिनि खामानि नङा नालाय।
औ
ओ बेनिखायनो आं माने बेखौ बारा मोजाङै बिनि सायाव बारा गियान गैया आरो। बेनिखायनो आङो नोंथांनाव सोंनाय जाबाय। ओम
बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो सावरायनायनि गेजेरजों सोब मोनथियो नालाय। बिदिनो नोंबो आंबो मोनथि नायखौ
औ औ माने ओ जों माने सुबुं माहारिया गासैखौबो रोंखाजोबनानै फैया नालाय। बेनिखायनो औ बेनिखायनो सोंलाय बा रायलाय हलाय बेफोरबायदिसो जोङो गोबां गियान मोन नो हायो बा गोबां आइडियाफोर लानो हायो गोबां मोनथिफेरै बाथ्रा मोनथिनो हायो सोलोंना लानो हायो नङा होमब्ला।
औ
औ औ औ बेनिखायनो आङो नोंथांनाव सोंनाय जादोंमोन आरो।
औ
अ आरो नोंथां लाङा ओरैनो मा मा माइ गायो नोंथां?
जेरै मा बुङो बेखौ जोसा माइब्रा आइजुं माइसालि फुलपाख्रि
अ
माइ गोसोम
अ
बिदिनो बायदि बाय दि रोखोमनि गोबां गायनाय जायो।
अ अ ओमफ्राय बेफोर माइखौ नोंथां औ औ ओमफ्राय बेफोर माइ खौ नोंथांलाङा ओ माने ओ फालांगि खालामनोबो गायनाय जायो नामा दा हमनानै ला नोंस्रा जानो जानो आन्थाखौ लाखिबाय ओमफ्राय बेखौ माने बेफारिफोरनोबो हरनो थाखाय बेफोरबायदि गायो नामा नोंथां
औ बेफोरबायदिनो एसे एनै फाननायबो जायो जानायजों लोगोसे गावनि मा होनो हमना ला माखासे मुवाबो माइजोंल'थ' जानानै जायाना बेनिखायनो बायदि मुवा बायनो थाखाय फाननायबो जायो एसे एनै
अ अ अ अ
औ औ फाननानैबोथ' जों गोबां बेसेन मोननो हायो नङा होमबा बेफोरखौ फाननानै अ अ अ अ अ उम माने जोंनो जानो थाखायबो एसे ग्राब नाङा नालाय ना
औ एसे एनैबानो जानो हायो उ उ
उ उ थिगानो ओमफ्राय नोंथां लाङा बेफोरबायदिनो आरो मा मा उफ्रा खेथिफोरबो मावो नामा नोंथां
बेफोरबादिनो औ जेरैहाय बेसर मुसुर मुसुर दालि बादाम बानदाकबि
अ अ अ अ अ दैज्लांनि दैज्लांनि आबादखौबो मावो मेसेंनि आबाद खौबो मावो नङा होमबा नोंथां लांहा अ अ औ थिगानो उ दा ओमफ्राय नोंथाङा मायबाफोर सोंनो दंबावो नामा आंनिफ्राय
आ उनाव रायलायसिगोन नामा नोंथां दिनै समाबो एसे जाना फैबाय औ दे दे बिदिब्ला औ दे दे औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों